खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामबायदों?
औ नोंथां आं दा नोंथांखौ कल हरनानै जाहोनानो जादों नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंब नोंथां
औ दं
औ नोंथां होमबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन।
होमबा नोंथां दा बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जोंनियाथ' दा जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनना बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोबां दं जेरै अमा बेदर लाथा एम्फौ लाथा एम्फौ आरो जेरै लाथा एम्फौ बेनि उनाव जोंना मा होनलाय बेखौ नाफाम सबायजों साम' सबायजों साम' अनलाजों दाउ आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो आरोना आं दा नोंथांनो जा मोनसे रोंगौथि दं बेखौनो फोरमायना होनोसै जेनेबा आं दा जेरै अनलाजों दाउजों बोरै सङो बेखौनो एसे फोरमायना होनोसै
नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै जोंनो अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ जो जोङो मा होनाय बेखौ जों माइरंखौ बेखौ गुन्दै खालामग्रोना लानांगौ जायखौ जोङो दिंखि बा मिक्साराव जोङो बेखौ गुन्दै खालामग्रोयो आरोना सोमना दोननानै औ दसे सम दै असनना गुरै जाब्ला जों बेखौ दिंखिबा आगोलथ' थबसियावबो देमोन गोबां मानसि मिथियानो औ आरो दानियााथ' मिक्सारबो ओंखारबाय नालाय मिक्सारफोराव बानाय जायो खम समनि गेजेरावनो आरो बे बेखौ जोंनिया बेनि उनाव जोंना जोङो बेदरखौ जोङो एवफ्रानाबो दोनजायो एवफ्राननानै दोनो आरो ना गोबां मानसियानो बाहाय एसे मोनोद्रां हांखालना बेनि उनाव जोंना जोङो बेखौ साराय साराय गुदुङाव जोङो जेनेबा दैखौ गोदौहोयो आरोना मस दैखौ गोदौहोनानै जोंना बेवहाय मा होनलाय बेवहाय जोङो जा जोङो गुन्दै देग्लिनायना लाबोदोंमोन माइरंखौ बेखौ बेवहाय होयो आरोना दै गुदुङाव दै औ दै गुदुङाव होनानै जेब्ला बेयो गोदौ गोदौवो अब्ला जोङो गोदौफुबाय थानाय समाव जोंब्ला बेदरखौ होयो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दाउ बेदरखौ होनानै जों बेखौ बायो आरोना मा होनोलाय बेखौ जोङो मा होनोमोन बेखौ जोङो पाक राज मारिनो हायो जाहाथे मोजाङै गलिलाङो गुन्दैफोरााव जाहाथे जानोाव गोथाव जायो बेनि थाखाय पक्रास मारिनो हायो बेनि उनाव जोंना पक्रास मारिखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा बा जाबा बेयो मोननो एसे एसे मोननो खमाय जाबा जोंनो जा एसे मस्ला मस्लि नांगौ बेखौबो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ बे खिन्थियानो आरोना। औ आरो बे बेनि आंथ' बारा मिथिबाङा जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा जेरै दा बाथोननि सायाव मानो होन नाफाम बाथोननि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नाफाम नाफामखौ बोरै बानायो आरो बोरै संनानै जायो?
औ हागोन नोंथां हागोन। नाफामाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय। बेयो मोनसे मोनसे साबजाथाव बेयो बर' हारिनि बाथोन आरोना नोंथां। दा बेखौ जोङो बेखौ जोङो माबोरै बानाय होनब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो थास' थास'नि जों बे मोदोम बाहागोखौ जोङो लाबोयो। आरो जों जेनेबा जों थास'खौथ' जोङो बारि नङाब्ला जोङो थास' बागान फोराव थांब्ला जों थास'खौ मोनो दा जों नाफाम बानायनोब्ला जोङो बांसिन बांसिनै जोङो गोसोम थास'नि जोङो मोदोमखौ जोङो लानायखौ नुयो आरो नोंथां। थास'खौ जोङो लाबोनानै जोङो बेखौ खौ मोजाङै मोजाङै जोङो सुनानै बेखौ जोङो गुन्दै गुन्दै जोङो हानानै जेब्ला जोङो बिदिनो सम दायोब्ला जोंनो ना ना गोरान ना गोरानखौथ' जोङो दै
औ
गोबां हाथाइफोरावबो जोङो मोनो, नङाब्ला जोंना दै दैज्लां बोथोर जाबोला जोङो दुब्लि बोथोरावबो जोङो गुरनानै मोनो। आरो जोङो बायदिसिना हाखर हालाफोरावबो जोङो मोनो आरोना नोंथां। बेफोरनिफ्राय जोङो बै ना खौ लाबोनानै ना फिसाखौ बांसिनै नाफाम बनाययाव बाहायनाय जायो। बेनिखायनो जों ना फिसाखौ लाना फैनानै बेखौ जोङो फोरानना दोनो। फोरानना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ जेब्लाबोयो नाफोरा रानलां रानजोबो अब्ला जोङो थास' थास'खौ थास'जों जोङो बेखौ देफायो आरो। गुन्दै गुन्दै जोङो देफाना दोनो। बेनि उनाव जों बेखौ गोबाव सम जानो थाखाय जों बेयाव जोङो हासुं नङाब्ला जोङो बायदिसिना थेमाफोरावबो जोङो बार हाबनो हायै बायदि दि आरो जोङो बायदिसिना जिगाब जोङ मुथा नङाब्ला जो बायदिसिना बिलाइफोरनि जोङो मुथा खालामनानै
ओम
थेना दोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जों जानो जेब्ला जोङो जानो जायो अब्ला जों नाफामखौ बैनिफ्राय जोङो हासुंनिफ्राय जोङो बख'नानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो बै नाफामखौ गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि संनानै दायो आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि संना जानायखौ जों नुयो आरो ना नोंथां। औ नोंथाङाबो हाबावगोन नामा एसे
औ औ औ दा आङो सबाइजों अमा बेदर जों सोंनायखौनो एसे फोरमायबावना होनोसै नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथा नांगौ।
सबायजों साम'जों अमा सबायजों अमा बेदर बा जों साम' जेरै गोबां सङो नाजोंबो सङो बा जों आं दा जेनेबा सबायजों अमाजोंखौनो फोरमायना होनोसै सबाइजों अमाजों संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ स-सबाइ जोङो सबाइखौ आगोल जोंनिया सबाइखौ जोङो बायोमोन नालाय जेरै मा होनोमोन बेखौ माबायाव फिदिं फिदिंनानै बानाया नाथाय दानिया बेखौ नुला जों दानिया सबाइफोरखौ ग-गला एबा दखानावनो मोनो नङा होमबा औ गला दखानावनो मोनो जोङो सबाइखौ जों दा सबखौ गला दखाननि फ्राय लायनानै गिबियावनो जों सबायखौ गला बा दखाननिफ्राय लायनानै दसे सम जोङो दै याव सोमना दोनो आरो ना गुरै जानो थाखाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
गुरै जानायनि समाव जोङो सबायखौ बेनिफ्राय दैखाङो जोङो रुखांनानै जेनेबा जोङो फार्स्टआवनो जोंना सारायखौ गुदुं खालामना बेवयावहाय जों थावखौ हो गोरोयो थाव होखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय पियास लोसन देग्लिनाय बा फानलु बेफोरखौ होग्रोना लायो आरोना जोङो
नंगौ
होखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला जों बियो एसे मोनदों आरोना मोनस्रांजोबबा होमबानो जों बेनि सायाव सबाइखौ होनो हायो आरोना सबाइखौ होनायनि उनाव जोंना जोङो सबाइखौ दसे समाय एवग्लिनानै जों जेब्ला सबाया जायो। बेवहाय दै होयो आरोना दै होनानै जोङो जेनेबा सबाइया गोदौफुबाय थायो गोदौ सबाइया जेब्ला गोदौवो मोजाङैनो गोदौखांनायनि उनाव जोंनिया अमा बेदरखौ होयो आरोना अमा बेदरखौ अमा बेदरखौ होनानै जोङो सबायखौ दसे सम खोबनानै दोनो आरोना खोबनानै दोनोब्ला जेब्ला जोंनिया जानो सम जायो अब्लाना दैखाङो आरोना सारायनिफ्राय औ बिदिनो सबाइयाबो जानायाव जोबोर गोथाव आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां बेनि अनगायैबो जोंना गोबां बर'फोरनि आरो जाग्रा दंबावो नोंथाङाबो माबाफोर मिथिगौ फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा जोंनाथ' बर' हारिनि जोङो जानाय होनबा जोंना सबायजोंथ' जोङो अमा बेदरखौबो जोङो जायो सबाइजों दाउखौबो जायो नांथां। आरो सबायजों साम'फोरखौबो जोङो जानायखौ नुयो आरो आं जोङो आं थां नों इसे नारजैय नार जि अमा बेदरखौ माबायदि जायो बेखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ फोरमाय जागोन।
नारजि होनब्लाथ' जों नार्जिखौ जोङो फाथो बिलाइनिफ्रायसो जों मोनो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो फाथोखौ माबायदि जोङो गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायग्रो नोंथां दा जों फाथोखौ जोङो गायनो गोनांब्ला फाथो बेगर खौ जोङो बारि नङाब्ला जोङो दुब्लियाव जोङो जेराव एसे सिदोमा जायगा बेयाव जोङो गार बे बेगरखौ जोङो फोना होयो आरो नोंथां जेब्ला बेगरा देरबोयो। अब्ला जोङो बै बेगरखौ बै बेगरनिफ्राय जोंना रज' बोनानै बिफां फाथो-फाथोनि बिफां जाबोयो जेब्ला बै बिफाङाव जोंना बिलाइ बिलाइ जायो बे बिलाइखौ जोङो खायो खानानै जोङो बे बेलाइखौ जों गोथाङैबो जायो बायदिसिना जोङो फाजा महरैबो जायो बायदिसिना रोसि महरैबो जायो आरो बेनिफ्राय जोंना बै फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै जोङो बेखौ सानदुंआव फोरानना दोनो दना दोननानै जोङो बेनिफ्रायनो जोङो नारजि नारजिखौ जोङो सानब्ला जों बै दोननाय फाथो बिलाइखौ जोङो दैयाव दैयाव एसे गोबाव सोमना दोननांगोन जोङो जाहाथे बिनि नांना थानाय बायदिसिना एम्फौ नङाब्ला बायदि धुला बायदि बायदिफोराव नांना थायोना हाद्रि बेफोरखौ जोङो मोजाङै सुना लानांगोन आरो बे बिलाइनि थाराग खौबो जोङो मोजाङै गारनायनि उनाव बेखौ खौ जोङो मोनसे
औ
दोनग्रायाव जोङो दोनथ'नांगोन बेनि उनाव जोङो बेयाव संनो थाखाय जोङो साराय सारायाव जोङो दै होनानै बै नारजिजों सुना लानायखौ जोङो बेयाव होनानै जोङो एसे गोदौहोबाय थानांगोन बेनि उनाव जोङो खारै खारै रोसिखौ जों बेयाव होनानै एसे गोबावजों गोदौ गोदौ होनांगोन जाहाथे खारै रोसि होखांनायनि उनाव बै नारजि नार्जिखौ जोङो एरना होबोला जोंना बे नारजि जोंना बे नारजिया जोंना मिस मिस गुन्दै जायो गुन्दै जाख सब्ला जोंना बेदर अमा बेदरखौ जोङो लाना फैनानै जोङो नङाब्ला जों न'निफ्रायबो लाना फैनानै जों बेखौ मोजाङै सुना लानानै जोङो एवफ्रानना एवफ्रानना लानांगोन एवफ्रानखांनायनि उनाव जोङो बै संना दोननाय जोंना
औ
नारजि बेयाव जोङो बेखौ होनानै जोङो गोबावै जोङो गोदौ होनानै बेयाव बायदिसिना जोङो बायदिसिना ना मस्ला नङाबा फानलौ संख्रि बायदि होनानै जोङो बेखौ गोबावै जोङो खोबना दोननानै जों गोदौहाय थानानै जेब्ला मोननो सम जायो अब्ला जों बेखौ खांनानै जायो आरो नोंथां औ नोंथां नोंथां जोंना राय्लायनाय समावबो जाबायमोन नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां
औ दे गोजोन्थों